औ नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ?
दं मोजाङैनो गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलि। नोंथांनिसिमबो
ओम।
ओ बिदिब्ला दायो नोंथां दिनैनि जि सावरायनाय जोङो ओ अमा फिनायनि सायावनो सावरायजागोन नामा?
औ जागोन दे नोंथाङा बेनि सायाव नों सावलायनोसै
औ ओ नोंथां अमाखौ माबोरै फियो अमा फिसिनायाव नोंथाङा आ माबादि बेखौ जोथोन लायो बिनि अन गायबो अमा मा मा खामानियाव बाहायो? ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा गिबियावनो आंनो खोन्थानो हागोन नामा?
जोङो अमा फिसाखौहाय जेब्ला हाथथायनिफ्राय बायना लाबोयोना बेवहाय बायना लाबोनानै जोङो न'आवहाय मोजां लाबोयो लाबोनानै बेवहाय जों बिसोरनि फिसा समाव अमाखौ फिसा समाव जोङो बिदिनो गुन्दै आ होयो ओंखाम खालायखौनो होयो गावजानाय
औ
आरो जों जायखौ जोङो गलानिफ्राय मोनो जुमाय बे जुमाय माइरंखौहाय जों संनानै एसे बिदिनो गुरै खालामनानै होनाय जायो आरो आरो बेल' नङा अफ्रिखौबो जोङो सेरेब मावनानै बिदि होनाय जायो आरो अमाया बायदि थायो जेरै थावख्रि अमा बेफोर थायो ओमफ्रायहाय आरो मोनसेखो मा होनबावगौमोनथाय
मिनथिला आङो अमा थावख्रिखौल मिथियो आङो
औ
औ नंगौ नोंथां बे अमाया थ जोंनि बर हारिनिनो नङा होनब्ला ओ जोंनि बर हारिनि सुबुं फोरानो बांसिनानो अमा बेदर जानानै जोबोद मोजां मोनो ओ जोंहा ओ बेबा दिनो अमा फिसिनायाव बेबारैनो खायसेया जिहेतु ओ नखराव अमा फिसा गैया नालाय बेनि थाखायनो हाथाय बाजारफोराव बायनानै फिसाफोरखौ लानानै फैयो आरो बे लाना फैनाय समाव जिहे तु बिसोरो ओ फिसा समाव थ बेबादि बांद्राय ओ आदार जानो हाया नालाय
औ नंगौ
नो जानो हाया सिगाङाव बेनि थाखायनो माने ओ बे गुन्दै होनानै बा ओंखाम खालायफोरखौ होनानै ओ बेखौ फिसिनाय जायो आरो एसे बेनि उनाव जेब्ला बेबादिनो देरो अब्ला बिसोरनो अफ्रि होनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
अफ्रिखौ जौ संनाय जिहेतु जोंना बरफोरा बां सिन‌ नखरावनो जौ संनानै ओ जिउ खुङो नालाय।
औ नोंगौ नोंथां।
बे जिहेतु जोङो ननि माइरं बा कन्ट्रेलनि माइरं बायदिखौ बिनि अनगायैबो ओ मार्केटाव बा गलायाव बायनानै मोनो नङा होमबा? जौ संनाय बेखौ जौ सं खांनानै बा जौ गोरान दहन जिहेतु अफ्रिम महर मानो
औ
अफ्रिखौ होनाय जायो आरो। बा बेवहाय खायसे खायसेया अफजों लोगोसे जे गुन्दैबो होदेर नाय जायो बेवहाय जाथे जानो मोजां जायो बिनि थाखाय संख्रि सारनानैबो होयो। बेनि अनगायैबो औ बे अमाखौ फिसिनो थाखाय। आरोबाव ओ गोबां बे थास' मोनो नालाय थाम' बिफां बेफोरखौ न'खराव औ न'खराव गैयाब्ला आ बेफोरखौ गोबां बारि बागान बारिफोराव थां थांनानै बेफोरखौ ओ नायगिरनानै हानानै लानानै फैयो आरो। बे हानानै लानानै फैनायनि उनाव ओ बेखौ- फिसा फिसा बा हास'नानै आरो बांद्राय फिसाबो नङा गोलाव गोलावनो हनानै बेखौ दोआव ओ दै होनानै रुनाय जायो आरो।
औ बिदिनो नोंथां। बिदिल' नङा माने बेवहाय जेब्ला जों मैगंफोर गायोना बेवहाय गायनानै बे बुथुवाफोरखौबो र रुनानै होनाय जायो आरो बिसोरनो अमानो जाहोनाय जायो। रुनानै आरो बे बान्दा खबिखौबो जोङो जेरै मैगंफोर गायनाय बान्दा खबिखौहाय जेब्ला बेखौ हानानै मिजि मिजि हानानै बेवहाय अमानो रुनानै बे आदारखौबो होनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां बेबादिथ' आं बागानफोर थायोब्लाथाय गोबां मैगंफोर मोनो नङा होनबा जोगोनारानो जा लाव बिब गुरानो जा लाइ लाफायानो जा जियानो जा माने फानथाव बिगुरानो जा जा बेफोरखौ रुनानै ओ होनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो अमाखौबो आरोबाव गोबां जोथोनबो लानाय जायो नङा होनब्ला ओ जि थोन बा ओरैनो फिसिनानै ओ जेब्ला बारियावनो दोनो नोङो जुदि फाक्का बानायनानै दोनाबा आ बा गलार बानायनानै दोनाब्ला बे बियो गोबां-' मोनामसोगारो आरो बेनि थाखायनो बेखौ--' कुलार बानायनानै दोनोब्ला बारि खनायाव एसे मोजांसिन जायो जाहाथे आरो बेजों लोगोसेनो बे अमा खियाबो नानि आदार महरै बाहायजायो नङा
औ नंगौ नोंथां।
अ' हाख'राव गोग्लैजासे कलार बानायनानै दोनोब्लाथाय बेनि खिफोरा जाहाथे बेनि थाखाय एसे मोजाङै लाखियोब्ला मोजां जायो आरो बिदि खालाबा प्रुफ नुनो मोनो बा जिहेतु अ हारिनि सुबुंफोराबो गोबां। ओह गोरों जाबाय नालाय। बिनित थाखायनो बारियाव। गलारब बानायनानै दोनो आरो औ जाहाथे नङाब्ला आरो बे। इनि हासुदै खिनायफोरानो मोनामब्लाथाय बां सिनानो बेमार जायो नालाय अमानि बेमार जाथिंबो ओ बेनि थाखायनो आरो। ओ बेनि अनगायैबो मानसिफोरा। बेराम जानायनि अनगायैबो अमायाबो गोब बेराम जाथियो बेनि थाखाय आरो। अमाखौ जोथोन लानो थाखाय बायदिसिना आथिखालाव मे दिसिनबो होनाय जायो नङा होनब्ला बिनि
हां।
न'खराव गोबां आदार। बानायनायनि बानाय नानै होनायनि अनगायैबो। आरोबाव जि मार्केटनिफ्राय साफ परदाना होननाय मोनसे ना दङ। बेखौबो ओह। बायना लाबोनानै अमानो अफ्रिजों।
औ।
आरो। अब्लानिया बांसिनै। ओह दे मदद मोनो आरो।
औ मानसिफोरा बिद दिनो दानाखौ होब्लाथाय माने जेरै सापर बेफोर बायदि गलानिफ्राय बायना लाबोनानै बेफोरखौ होसिनबाथाय थाब देरो होनना बुङो आरो थाब देरबा दा बिदि देरोब्ला फानजायोबो ना थाबनो। अब्लानिया रांखौ मोन ना गोजोन्नाय मोनो आरो बिदि।
औ नंग
आरो औ आरो बिदिनो बेल' नङा जेब्ला अमाखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानानै जेब्ला थाबनो देरो फानहरो बेफारिफोरनो अब्ला रांखौ जोबोद मोननानै गोज जोननाय मोनो। बेनो बर'नि बेंक बायदि जाहैब बेनालाय नोंथां आरो ओ बिदिनो आरो जेब्ला जोङो बे बेदरखौबो जानानै अमा बेदर जायखौ बर'नि फेभरेट न' बर अमा बेदराहाय बेखौ जा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो। बर'फोरा जेब्ला बेखौ हाबा हुखाफोराव जेब्ला सोरनिबा हाबा जाबाथाय बेखौ जोङो अमाखौ फ्राय बर'फोरानो होयो। अमा नङाब्लानो बर'फोरनि बे हाब बा खुंनाया जाथारा आरो जेब्ला बेखौ हाबा हायाव होथारथारो। जेरै हाथासुनि हाथासुनियाव जेब्ला बे अमा आथिख नि अमा खर' बेफोरखौहाय जेब्ला हाथा खुरहोनाय जायो ना हाथासुनि जायखौ।
औ।
बेवहाय बाहायनाय नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां। बे अमाया ज जोंनि बर' हारिनि ओ आइजोफोरनि मोनसे बेंक बादियानो होननानै बुंजायो। मानो होमबा अमा फिसिनाय लोगो लोगो बेवहाय फैसाया ज ज'मा जानानै थायो नङा होनब ब्ला आरोबाव बेखौ फाननाय लोगो लोगो बेवहाय गोबां रां मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
अमायावनो माने फैसाया ज'मा जानानै थानाय बाद दि जायो आरो नों बेखौ फाननाय लोगो लोग गो गोबां रां आरजिनो हाबाय।
औ।
औ ओ बेनि अनगायैबो बे बर' आइ जोफोरा न'खराव गथ फिथाइ थायोब्ला। बेनि अनगायैबो ओ फरायसाफोर फरायनाय थायोब्लाथाय आरो।
औ नंगौ नोंथां।
अनगायैबो जुदि न'खराव सोरबाफोर बेमार आजार जायोब्ला। माबाफोर खैफोदाव जायो। ब्ला बेखौनो फाननानै बर' आइजोफोरा रां आरजिनानै बेखौ। फरायनायाव गोबां हेफाजाब होनो हायो लोमज जानाय बेमार जानाय बायदिसिनाफोराव। जानाय लोंनायाव आंखाल नुजाथिनाय बायदिफोर खौबो बा बाहायनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
रां आरजिनानै ओ गोबां मदद होनो हायो। ओ बेनि थाखायनो। होननानै बुंनाय जायो आरो। औ आ बे बेनि अनगायैबोथ' अमा थावख्रि दङ। जिहेथु अमा थावख्रियाबो बेबारैनो
औ औ अमा थावख्रि बुङो नाथाय। आंबो मोनजाफेराखै नोंथां अमा थावख्रिया माबोरैहाय बेखौ।
औ बेयो बांसिनानो बेयो हाग्रा निनो होननानै बुंजायो मानोना हाग फ्राय यावसो गोबां रोखोमनि। फिसा फिसा अमा थावख्रि मोननाय जायो आरो। बे अमा थावख्रिया लाय। नो जोबोद गोथाव जायोना बेयो। बां।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां मानसिफोरखौ बुंनाय खोनायो खुगा खुगा नाथाय बिदि मोनजाफेराखै आरो आं
औ आंबो मोनजाफेराखै दिनैसिमहालागै बिदि अनगायैबो नों- थां नंगौ नोंथां बुंनाय बादैनो बे हाबाफोराव अमा बाहायनाय खौ नुनो मोनो हाबायाव अमा नङाब्लानो हाबा बा जायखि- जाया सारादु फोरानो जाया ओंखायनो बर- नि नखराव हाबा खुङोब्ला।
औ।
बे अमा खौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो अमा बेदरखौ बेनि अनगायैबो जुदि मा माबाफोर धोरोम
दे ओं ओं दे होमब्ला नोंथां। लाखिजासिगोन नामा नोंथां। टाइमाबो समाबो जाबाय जोंना
औ दे दे बिदि
दे दे।